हेलौ नों
औ ओ गिबियावनो नोंथांसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथांनिसिमबो गो जोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ अब्ला आं नोंथांखौ ओ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायनो नागिरदोंमोन ना आरो ना नोंथां ओ नोंथां नों एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ औ थारैनो सम होनो हागोन नोंथां।
औ अब्ला आं जाबखोसे सावरायनायबो जागाय लानोसै आरो नोंथां।
औ औ
ओम दा जोंनि जि सावरायनो गोनां आयदा बेनो जाबाय जे जोंनि बर' हारिनि जि सोलोंथाइनि बागै दावगानाय आरोना नोंथां।
औ औ
माने औ जोंहा जि सोलोंनाय आयदायाव बुंनो थांङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय जोंहा जेबो ओ माबा सोलोंथाइनि जेबो गुन एबा गियान गैयामोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ मानो होनबा जोंहा गोदो गोदायनि जि आजौ आजौ एबा बायदि जोंहा जे आफा बायदिमोना गोदो जोंहा फरायनायफोर बारा एसेबां एबा ओ माबा होआमोन आरोना नोंथां मा होनो बेखौ ओ एसे इमान धियान एबा गुरुतथ' होआ आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ जायनि जाहोनाव जोंहा आं गोबां बर' सुबुंफोरानो बेंग्रा एबा जाम्बा ललला बायदि जाना दंमोन आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिनि थाखाय खानि जोंहा गेदेमा सुबुं एबा गोबां गुन गोनां सुबुंफोर ओंखारदोंमोन जाय बिब्दिनो बर' राव नांगौ एबा बर' थुनलाइ नांगौ होननाय जोंहा गोबां गेदेमा सुबुंफोरा जोंहा रुंसारिबो जादों। खायफाया सिलिंखारबो जादों बायदिया नोंथां औ बिदि। बिदिनो जोंहा स्कुल एबा जायखौ जों फरायसा लों बेफोराव जोंहा। आव आवगायाव जोंहा बिब्दि बर' राव एबा। बर'नि रमान हांखो मोनामोन आरो ना मोननो थाङामोन आरोा नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
बिब्दिनो जोंहा गोबां गेदेमा सुबुंफोरा बिदिनो। हर सान एबा गोबां सानालासे बिदिनो नाजाथाब नाजाथाब जोंहा जे बर' रमान हांखो बेखौ लाबोनो हादों आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिनि जाउनाव जोंहा। जे जोंनि जे जिदाइन मे खालार खालिखौ जोंहा। बर' थुनलाइ सानबो फालिनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो दा। जोंहा रमान बर'नि रमान हांखो मोनदोंब्लाबो जोंहा जि गोजौ थाखो एबा जायखौ जोङो जिसे जिनै थाखो होननानै बुङो आरो नोंथां। औ, बिब्दि गोजौ थाखोनि फरायसालियावबो जोंहा। ओ बिब्दि रमान हांखोखौ ओ थांनाय नै बोसोर एबा थाम बोसोरसो सिगांहा लासै जोंहा। मोनामोन आरोना नोंथां। बिदिनो आरोबाव फिन जोंहा बिब्दिनो खेबसेबाव जोंहा। जि गेदेमा सुबुंफोर दंबावो नालाय नोंथां बिब्दिनो जोंहा बिसोरो। बिसोरहाबो बिदिनो नाजायै नाजायै एबा जुजिथाबै जोंहा। ओ सोंखारिखांनानै जोंहा बिब्दिनो। बे जोंनि जौगा थाखो एबा गोजौ फरायसालिमा बायदिखौ अ बायदियावहायबो जोंहा बर'नि रमान हांखो एबा बर'जों बर' हांखोजों लिरजानाय बानायदों आरो ना नोंथां। औ बिदिनो। दानि आथिङाव आथिखाल नुगोन नायनो थाङोबा जोंहा जे जोंनि जि। फरायसालिमा बायदियावबो जोंहा जेरै। बर' मिजर बायदि लानानै जोंहा उथ्रिसारनो हानाय दं ना नोंथां?
नोंगौ नोंथां औ
बिब्दिनो जोंहा गोबां गेदेर गेदेर फरायनानै बिदिनो बर' बिजोंजों एबा बर' मेजर लानानै जोंहा उथ्रिसारनाय गोबां जे जोंहानि जोंनि जि इयुन इयुन जोलैनि जि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोना बिब्दिनो गोबां बर'नि रमान हांखोजों फरायनानै जोंहा जि आनजाद बेखौ जोंहा उथ्रिसारनानै गोबां गोदिर गोदिर ओ साख्रि बायदि मावदों आरोना खायफाया समाजनि मै मावदों खायफाया थुनलाइनि नाम बायदि गोबां मावदों आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
बिब्दिनो जोंहा जे जोंनि ओ जि जोंनि जि बर' रमान हांखो बायदिखौ जोङो जुदि जोंनि जि गेदेमा जे जाय गावसोरनि जिउखौ गावनि जिउ बायदि सानालासे जे बाउसोमनानै जि जोंनि थाखाय जि रावखौ बानना गानदों बिथांमोना जुदि बिब्दि जुदिया ओ जुजिया मोनबा जोंहा बे रमान हांखोआ थानाय नङामोन आरो नोंथां।
औ औ
औ अब्ला नोंथांनि ओनसोखौ बिब्दिनो ओ गोबां बिबदि जौगासारनाय सुबुंफोर दङ नामा ना बायदि दोङोब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नङा जे बिसोर बिथांमोनहा बोरै जौगासार जानाय बायदि आनो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां। ओ नोंथाङानो गासिबो बाथ्राखौ सोलों थाइनि फारसे बुंनानै होलांबाय। थेवब्लाबो आङो नोंथांजों फंनैसो रावाव आंबो फोरमायनानै होबावनोसै नोंथां। ओ गिबि गिबियावनो जोंना सोलोंथाइ ओ सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो ओ सासे सु सुबुङा हाय ओ सोलोंथाइ लानोबोला जोंनो गिबियावनो ओ बेयोहाय सासे गोजौ मानसिनि थाखोनि सुबुं जानोब्ला जोङो गियान आखल आखु गोनां जानोब्ला जोंनो गिबियावनो सोलोंथाइ सोलोंथाया गोनांसिन आरोना नों थां ओ गोदो गोदायनिफाय जोङो बुंनो थाङोबोला ओ जेरैहाय गोदो गोदाय ओ सुबुंफोराहाय ओ जोंनिया सोलोंथाइ बिथिङाव गोबाङानो ओ खममोन आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंना गोदै गोदाय नोंथाङासो बुंखांनाय जेरैहाय जोंना गोदो गोदाय जोंनि बर'निनो राव ओ देब'नागिरि हांखोखौ जोंना ओ मोना खैमोन आरो ना नोंथां। ओ बेबायदिनो जोङो बे हांखो खौ मोनैनि जाहोनाव जोंनि गोदोनि माखासे सुबुंफोराहाय औ असमिया रावयैनो जोंना फरायनांदोंमोन आरो ना नोंथां। हैद जोंना ओ गोदोनि सुबुं गेदेरमा सुबुंफोराहाय बेबायदिनो ओ नारा नाथा ना जानायनि गेजेरजों जोङो गिबियावनो ओ गिबिसिनै जोङो रमान हांखोखौ लाबोजेननो हादोंमोन आरो। ना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो रमान हांखो खौ लिरै लिरै लिरबोनानैहाय जोङो ओ साननैसो समाव बा बेनि उनावहाय जोङो। ओ जोंनि बर'नि हांखो जायखौ जोङो बुङो देब'नागिरि हांखो। बे देबनागिरि हांखोखौ जोङो उनावहाय ओ मोनफुंनो हादोंमोन आरोना नोंथां। ओ नोंथाङा बुंखांनाय जेरैहाय जोंनि जिदाइन मे बे जिदाइन मे खालार खालि जोङो ओ बर' थुनलाइ सान फालियो नङा होमबा नों थां बे सेनखालिनो जोंना बर'निनो हांखो जेरै देब'नागिरि हांखोखौ जोङो ओ मोनबोदोंमोन आरोना नोंथां बे मोनबोनायनिफ्रायनो जोंनिया बर'नि सुबुङा बर'जोंनो
औ
लिरनो फरायनो हादों बा जों सरखारजों ओ गनायथि मोनबोदों आरोना नोंथां। जोंनि बर'निनो देबनागिरि हांखोआ ओ बेबायदिनोहाय जोंना ओ सोरबोनाय दोङो आथिखाल मायावहाय ओ बर'आ जोंना गोजौ थाखोसिम मोनहैबाय आरोना नों थां बेहाय जोङो दा ओ जिसे जिनै थाखोआव जोङो ओ एसामिस मिडियाम बा जोङो इंराजि मिडियामाव फरायनो मोनोमोन नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला बर'नि बेजोंनो जोङो फरायनो हायोमोन आरो। नोंथां बर' बिथिङावनो जोंना फरायनो हाबाय आरो ना नोंथां दानि मुगायाव। बेबायदिनोहाय जोङो बर' बिथिङाव फरायनानैनो सासे गोदोर सुबुं जानो हायो जेरैहाय जोङो बर'नि आयदाखौनो लानानै जेरै जोङो बड' मेजर बा जोङो मा माखासे बिथिङाव बर'नि आयदाखौ फरायनानैनो जोङो सासे गोदोर सुबुं जानो हायो आरोोना नोंथां जेरैहाय जोङो सासे सुबुंनाव सोलोंथाइ लानबोला माबायदि सुबुङा बे जानांगोन होनोब्ला जोंना सोलोंथाइ होनोब्ला गोबां रोखोमनि सोलोंनायखौनो जोङो बुंनो हायो आरोोना नोंथां जेरैहाय सासे गथ'आ जोंना जेराव जोनोम जानानै फैयो अब्लाना बे गथ'आहाय ओ माखासे मुवाफोरखौ सोलोंनानै फै ग- नङा होनबा नोंथां बे गथ'आहाय जेरैहाय गिबियावनो ओ मेगन नायनो सो सोलोंजेनगोन बेनि उनावहाय सुबुं माहारिखौ थाबायनाय रायज्लायनायनि नुनायनि गेजेरजों बियो मानबायनो रोंगोन। बेनि उनाव आइ बाबा होननो रोंगोन बा बेनि उनाव थाबायनो रोंगोन बेबायदिनोहाय जोंनो गिबिसिन सोलोंनाय होनोब्ला जोंना बे उन्दै समखौनो जोङो सोलोंथाइ होननानै बुंजायो आरोना नोंथां। ओ बेनि उनावहाय' जोंना जेब्ला बा बोसोर ब्रै बोसोरसो जागोन अब्ला जोङो गिबिसिन फरायसालियाव ओ थांजेनो आरोना नोंथां ओ बे फरायसालियावहाय जोंना ओ नै थि गुरु हिसाबै जोंना फोरोंगिरिखौ सानना लानाय जायो आरोना नों बेनि उनावहाय जोंना बे माबा बिफायानो जोंना सेथि गुरु मानोहोनोब्ला बे बिमा बिफायानो जोंना सासे गथ' खौहाय उन्दैनिफ्रायनो आइ बाबा होननो सोलोङो बा जोङो थाबायनो फोरोङो मानबायनो सोलोङो बेबायदिनो सोलोंनानैहाय जोंना ओ सुबुं ओ सासे गथ'आ बेबायदिनो फरायसालियाव थांनो हानाय जायो आरो ना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो फरायसालियाव थांनायनि उनावहायसो जोंना सासे गथ'आहाय ओ सोलों थाय -लानायाव आखा फाखा जायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो बेबायदिनो मोजाङै सोलोंनानै बिमा बिफानि मान सनमानखौ लाखिनांगोन बा जोङो फरायसालियाव थाङोबा ग -फोरोंगिरिनि मान सनमानखौ लानांगोन होमबा जोङो बिदिनो सासे फरायै फरायै सासे मोजां सुबुं जानो हायो आरोना नोंथां फरायनायनि गेज' जे - खेजेरजोंहाय जोंना गोबां रोखोमै जौगानो हायो नोंथां जेरैहाय जोङो सोलोंथाइ बिथिङावनो बुंनो जेरैहाय जोङो सोलोंथाइ लानानैहाय जोङो गोदोर सुबुं जानो हायो। जेरै जोङो आइ पि एस अफिसार आइ एस अफिसार बा जोङो उकेल बायदिसिना जानो हायो आरो ना नोंथां सोलोंथाइ लानायनि बिथ बेजोंनो लोगोसे जोंना सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो बेबायदि फरायनानै लिरनायखौल' जोङो सोलोंथाइ बुङा जायखिजाया जोङो सासे गिदोर सुबुंनिफ्राय जोङो माखासे गियानफोरखौ खोनासंनानै बा नुनानै सोलोंनायखौबो जोंना
ओ सोलोंथाइ होनो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो सासे आबादारिया गुबुन सासे आबादारिनिफ्राय ओ नुनानै माखासे खामानिफोरखौ मावनो लाजेननाय बा सोलोंजेननाय बेफोरखौबो जोंना सोलोंथाइ होननानै जोङो ओ बुंजायो आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोङो सासे सुबुंनिफ्राय ओ मोनसे खामानिखौ सोलोंना लानायानो जोंनि सोलोंथाइ आरोना नोंथां बेबायदिनो सोलोंनानै जोङो बे सासे सुबुंनिफ्राय नुनानै गुबुन सासे सुबुंनिफ्राय आरोबाव मोनथिनानैहाय बेफोर गासैखौबो लानानैसो जोंना मोनसे सोलोंथाइ जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो सासे ओ मोजां मानसि बा गुनि गियानि जानो हायो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय औ खोनादोंना नोंथाङा औ ओ नोंथां बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? जोंना समाबो जाबाय
औ नंगौ थारैनो नोंथां ओ नोंथांजों आं गोबां बाथ्रा मोनथिना मोननानै मिथिनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। नोंथांनिसिम जोबो साबायखर थाबाय औ